हेलौ हेलौ नोंथां
हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां
औ नोंथां
औ औ ओ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
आं ओरैनो दङ नोंथां जिरायनानै।
औ औ आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय
औ
आबहावा गेब्रेंनाय आरो ओ दै गुबुंले जानाय बेखौ आङो नोंथांजों एसे सावरायनो सानदों। ओ नोंथांनाव एसे सम दंना
औ नोंथां दङ दङ सावरायजागोन
अ अ आङो नोंथांनिफ्रायनो खोनासंहरनो सानदोंमोन नोंथाङा जा जा हागौ आङो फोरमायनो हागोन ना?
औ औ नोंथां हागोन ओ बिदिब्ला नों थां आंबोथ' बारा मोनथि मोना जा मोनथिगौ नोंथांनि सिगाङाव एसे फैरमायना होनसै नोंथां
औ
खोनादों ना नोंथां?
औ
औ नोंथां बेफोरबायदिनो जोंना आबहावाया गेब्रें ओ गेब्रें आबहावा माबाददियै गेब्रेङो माबायदियै दैया गु गुबुंले जायो बुङोब्ला ओ गारि मटर खारनाय गारि मटरनि उखुन्दैया ओ‌ बेफोरबायदिनो बारजों गोसारनानै आबहावाया गेब्रेङो नोंथां जोंनि आबहावाखौ गोबां गाज्रि गोबां गाज्रियै लाखियो बेफोरबायदिनो बांसिनै ओ आबहावा गुबुंले जानाय बा गेब्रेंनाय बुङोब्ला जों ओ सोहोर ओनसोलाव नुनो मोनो नोंथां मानो होनोब्ला सोहोर ओनसोलाव बिफां लाइफांनि अनजिमायाबो खम बेवहाय गोबां खाथि खाथि ओ न'फोरखौ नुनो मोनो बेजों लोगोसे बे गारि मटरनि अनजिमाया बांसिन ओ गोबां बेफोरबायदिनो ओ कारखाना गिदिर गिदिर नुनो मोनो इडासत्रि गिदिर गिदिर नुनो मोनो बेफोरनि ओ उखुन्दै जोंनि जा कारखाना लुनाय बेफोरनि गुन्दैफोरा ओ गोबां गाज्रियै जोंनि आबहावायाव गोसारो नोंथां अब्लानियानो जोंनि आबहावा या गुबुंले जायो
अ
औ नोंथां बेफोरबायदिनो जोंनि आबहावा गुबुंले जानायखौ जों बेफोरबायदि नुनो मोनो नोंथां जोंनि गामि ओनसोलावबो आबहावाया गुबुंले जायो नाथाय जोंनि गामि ओनसोलाव बेफोरबायदि सोहोरनि बायदि एसेबां गोबाङै नङा ओ बेफोरबायदिनो जोंनि गामि ओनसोलावथ' गोबां दंफां लाइफां दङ दंफां लाइफांनि ओ समायना गोथां गोथां सावगारिजों जों दंफां लाइफांखौथ' गोबां समायना नुयोना नोंथां औ गोजोन सुदेम बार मोनो औ नोंथां बेफोरबायदिनो ओ सोहोर ओनसोलावथ' जों दंफां लाइफांफोरखौनो एसेबां नुनो मोना नोंथां गोबां गारि मथरनि अनजिमायासो बांसिन बेफोरबायदिनो ओ दैयाबो गुबुंले जायो बुङोब्ला ओ जेब्ला जाबोर जोथोरफोरखौ जोङो सिब गारनानै ओ दैयाव गारह'योब्ला बेफोरबायदिनो ओ जों हाखरफोराव हाबसोमनानै दुगैयोब्ला हारसिंनानै मोसौआ ओ दै लोङोब्ला बेफोरबायदिनो जि जोम सुयोब्ला जोंनि दैया गोबां गुबुंले जायो नोंथां
औ नोंथां नंगौ नंगौ
औ औ नोंथां बेफोरबायदिनो गोबां ओ जों प्लास्टिक जाबोर जोथोरफोरखौ सावनानै होयोब्लाबो बेनिफ्राय जों मोनसे गाज्रियैनो मोनामनाय मोनो ना नोंथां खोनादोंना नोंथां
जानांगौ अ
औ बे गाज्रि मोनामनायानो जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामो नोंथां।
औ नंगौ।
औ औ औ नोंथां औ नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन हागोन
औ औ नोंथां दे बे बिदिनो नोंथां एसे फोरमायना होनायसै नोंथाङा‌
औ जोङो गोबां गेब्रेंनाय नुयो होनोब्ला जोङो नोंथां होननाय बायदिनो सोहोराव थिग बेफोरबायदिनो जोंनि गामि ओनसोलावबो न' खाथि खाला एबा न'नि फ्राय एसे गोजान बेफोरबायदियावबो गंफा गंफा लुनो हमबोगासिनो नोंदां औ ना थाय बेफोरबायदि नुनांगौबाथ' जोंनि आबहावाखौ सानानानै नायो बोला नाथाय जोंनो बिदिखौ नाङा नाथाय बिनि सायावनो बिनि सायावनो जोंनि बे ओ इसे गोरिब न'खरनिफ्राय जोङो। खामानि मावहैनायखौ नुनो मोनदों।
औ नोंथां
औ एसे जा हागौ गावसोरनो रां खामायदों। बेखौथ' जों जेबो बुंनो हाथ'ला
औ नोंथां
औ आरो बिनि उनाव जोङो दै दै गुबुंले जानाय होनोब्ला जोङो जिहेथु जोङो दैखौ गंगा होननानै जोङो मानिनाय जायो। बेफोर बायदि दैयाव गाज्रि मुवा बेसाद सेवनानै थांनाय बेसाद मुवा बेफोरखौ जोङो गोबां गारनायखौ नुयो आरो
औ औ
टाउन सोहोरनिफ्राय बे ओ जायगा जायगा बिदिनो
औ
डास्टबिनाव जमा जाना थानाय बायदिसिना जाबोर बिदिनो बायदिसिना सि जोम बस्था बायदिसिना प्लास्टिक लहा ल हि बेफोरखौ जोङो दैमा एबा दैमा फाराव दोननायखौ जोङो
औ औ नोंथां।
औ औ बेफोरनो जोंना जेब्ला अखा हायो जेब्ला बे जागाया गिसि जायो बे बेफोरनो दैमायाव बोहैलाङो एबा दैमायाव बाहायलाङो बेनि दैजों बुस्रुबजानानै दैयाव गोलैलाङो। बिदिनो थाङै थाङै दैमायाव औ दैमायाव बायदिसिना ओ गन थुख्रा बायदिसिना नांथानानै जोबोर जन्थ्र नांथानानै जोंनि दैया सेवलाङो आरो बियो हा माने बोहैयोब्लाबो दैया साफा बोहैनायखौ जों नुनो मोना।
औ औ नोंथां नंगौ।
जानला मोनला दैमायाव जोङो बेफोरबायदिनि थाखायनो दुगैजाया हाबजाया बेनिखायनो जोंनि मोदोमाव माननाय एबा दब्रा सिथर बेफोरबायदि सोमजियो।
औ औ नोंथां नांगौ औ।
बेफोरबायदिनो जोंना आबहावाया जिहेथु जोङो बेफोरबायदिनो बारनिफ्रायनो जों अक्सिजेनखौ लानांगौ जायो।
औ
नङा होमब्ला?
औ औ नोंथां नंगौ।
औ बेफोरबायदि जुदि कारखाना एबा इन्डास्ट्रि बेफोरबायदिया जोंनि आबहावाखौ बारहावा खौ गुबुंले खालामो अब्ला बेखौनो जोङो हाङाव बोयो।
औ नोंथां।
ओ बुंनो थाङोब्ला जोंनिबो खहा जोंनि देहानि खहा। औ आरो जोंनि आबहावायाव जेसेबांखिनि ओ दंफां लाइफां बेफोरखौ दाननो नाङा। बेफोरखौ लासै लासै हाजोनि दंफां एबा गावबा गावनि दं फां लाइफां बेफोरखौ दाननायखौ जोङो बांसिन नुनो मोनो नोंथां।
औ नोंथां।
औ हाजोनिफ्राय गिदिर गिदिर दंफां दाननानै बेखौ ओ बे बेफार फालांगि खालामनाय जोंनि आबहावाखौ फोज्रोबस्रांनाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो बेफोरबायदिनि थाखाय जोंनि आबहावाया गाज्रि जालांनो हमदों।
औ औ औ नोंथां।
औ
बेफोरबायदिनो ओ गारि मथरनि अनजिमायाबो ओ गोबांनिख्रुइ गोबांसिन जालांनो हमबाय नालाय नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
जोंनि आबहावाया गोबां गु बुंले जायो बेजों लोगोसे दैमा दैसा फोरावबो गोबां जाबोर जोथोर गारनायखौ जों नुनो मोनो। बेनि थाखायनो गोबां दैफोराबो गुबुंले जालांनो हमबाय नोंथां।
औ नोंथां नोंगौ ओ आथिखालाव एबा दानि जुगाव जोङो गारि म थर बांदों होननानै बुङोब्ला आं बेखौनो बुंनो हायोदि आगोलो जोङो गोदो गोदाय ओ बहाबा थांनो होनोब्ला जोङो दरसे जायगायाव एबा मोनसे जायगायाव थांनानै बेवहाय जहैनानै गारि नेनानै जमा ज' जानानै गंसे गारियावनो थांनायमोन नाथाय दानि जुगाव आङो बुंनो सानो आं माने बुंनो हायोदि न'खराव जै जोन दङ बिदा बिफं बिमा बिफा बा गंफा गंफा गारि लानाय खौ नुनो मोनसै बहाबा थाङोब्ला सासेया गंसे अबेबायाव अबेबा थाङोब्ला गंसेयावल' सानैल' नाथाय जोङो गोदो गोदाय नुनो मोनदों गंसे बासावनो एबा गंसे गारि गिदिरावनो बेयावनो जाब जाब मानसिफोर थांनानै दावबाय थिग बेफोरबायदिनो जोंनि सोहोर ओनसोल एबा गामि ओनसोलावबो जोंना गारि मथरा बांबोदों बेनिखायनो ओंखायनो
औ
आबहावाखौ गुबुंले जायो होननानै बुंनाय जायो आरो
औ औ नोंथां बेफोरबायदिनो बेफोरबायदिनो साफ्रोमबो गंफा गंफा गारि लानायजोंनो जोंनि आबहावाया गारि मथरनि अनजिमाया बांबाय नालाय जोंनि आबहावाया बेफोरबायदिनो गुबुंले जालांबाय नोंथां
औ औ नोंथां नंगौ नंगौ
औ नोंथां
औ बेनि जाहोनावनो जोङो आबहावाखौ गुबुंले बुंनो हायो बायदिसिना कारखाना इन्डासट्रि गारि मथर दंफां लाइफां दाननायनि थाखाय जोङो आबहावाखौ गुबुंले जायो बुंनो हायो आरो लोगोसेनो जोङो दैमा दैसा गुबुंले होनोबोला जोङो दैमायाव जाबोर जन्थ्र लेथ्रा सेवनाय थैनाय बुस्थु बेयाव मुवा बेसाद एबा जिब जुनार थैनायखौबो जोङो खायफाया दैयाव गारहरनाय जायो नाथाय बेफोरबायदि नाङा खालामनो बेनि थाखायनो जोङो दैखौ गुबुंले जायो होननानै बुंनाय जायो आरो नोंथां
औ औ नोंथां बेफोरबायदिनि थाखायनो जोंनि दैया गुबुंले जायो नोंथां नंगौ औ नोंथां
औ ओ बेफोरबायदिनो जोङो ओ बहाबा थाङोबोला दैमा दैसानि सेराव थायोबोला जोङो गांनाय स समाव जोङो दैया हाजार साफाब्लाबो जोङो लोंनो नाङा मानोना बेयाव बे दैयाव जोंना मा बेक्टेरिया हाबनानै दङ मा हाबनानै दङ सिङावहाय जों बेखौ नुनो मोना मानोना जोङो दैमाफोरावनो बांसिन गारहरनाय जायो मुवा बेसादफोरखौ दैयावनो जोंना बोहैबोनाय जायो
औ नंगौ नोंथां नंगौ
ओ नोंथांजों आङो बेफोरबायदिनो दैमा दैसा गुबुंले जानाय आबहावा गुबुंले जानाय बेफोरनि बागै सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ औ नोंथां आंबो गोजोननाय मोनबाय नोंथां जा मोनथिनो मोनामोन बेखौ नोंथांनिफ्राय दिनै मोनथिनो मोनबाय बेनिफ्राय मोनसे मिनथिबाय नोंथां बिब्दिब्ला नोंथां दोनथ'लायनोसै नामा
औ नोंथां जोंना समाबो जाबाय औ दे